ओं दे बुंलाय
हेलौ हेलौ
अ नोंथां दे बुंलाय खोनादों। अ हेलौ
अ मा
अ दे खोनादों बुंलाय
मा खालामदों नों
आं ओरैनो दं नोंथां नोंलाय?
अ दं नै आंबो
अ दे नोंथां मा खालामदों दा? हेलौ
हेलौ खोनायाखै?
नोंथां खोनायाखै देलाय बुंलाय।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो होनदों
दं ओरैनो नै।
अ।
औ माबाफोर बुंनोमोन नोंथां
अ नोंथां आं नोंथांनाव माबा सोंनो नागिरदोंमोन आरो
औ दे सोंजागोन दे नोंथां।
ओ नोंथाङा आं आंनो एम्फौ फिसि नायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
एम्फौ फिसिनाय ना नोंथां?
औ औ दोरोङारि एम्फौ फिसिनाय।
औ एम्फौखौथ' माने जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फिसिखायो आरो ना।
औ औ औ खोनादों।
एम्फौ फिसिनानै माने बर'फ्रा गोदो गोदाय माने एम्फौ फिसिनानै माने ने रांखावरिफोरबो खामायोमोन आरो बेनि उनाव बर'
एम्फौखौ इन्दि बिलाइजों आरो बै खारौ खानदाय बि लाया बेफोरखौनो होनो बेफोरखो बे फोर बिलाइफोरखो होनानैनो एम्फौखो फिसियो आरो नोंथां। ओमफ्राय मा होननायमोन नोंथांनि कुइसना।
अ एम्फौखौ माबायदि फिसियो होनदों आरो
औ बिदि फिसियो। बिनि उनावहाय औ औ। माने एम्फौखौ माने सिखेरिया दैना गालांङो ना बिदै
औ।
खोनादों ना नोंथां? बेनिफ्राय ग'योमोन आरो बे बिदैखो लाबोनानै दोनो। दोननानै एसे देरबाथाय बे एम्फौनोनो इन्दि बिलाइ होनाय जायो। खोनादों ना नोंथां? इन्दि बिलाइ होयो ओमफाय आरो इन्दि बिलाइ माने एम्फौवा देरबाथाय माने राबाथाय इन्दि बिलाइनि अनगायै इन्दि बिलाइ मोनाबाबो खारौ खान्दाय बिलाइफोरखौनो होनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बेनिफ्राय एम
एम्फौखौ फिसिनाय समाव आरो माबा नोंथां माने मा होनो मोनलाय एम्फौ फिसिनाय जायगायाव माने थावफोर मोदोमग्राम बाबा मुवाफोर फुननानै थाङोबा माने एम्फौआ गाज्रि जायो होननानैबो बर'फ्रा बुङो आरो
बेबादि फिसिदों एम्फौखो। बिनि उनाव एम्फौखौ फिसिनानै उनाव हाय फिथोब थोबबाथाय एम्फौखौ माने फिथोब थोबनानै जुदि फिथोब थोबखांनानै एम्फौखौ मोनो आरो इदिनो सप्तासेफोरनि उनाव मोनो एम्फौवा। एम्फौखौ मोनबाथाय माने मोननायखो माने सोमावनानै नायो आरो ना फिथोब सिंङाव माने सो-सो मावनानै मोनसे ख्रब ख्रब होननाय सोदोब खोनाबाथाय एम्फौआ मोनबाय होननानै फोथाय बुङो आरो
बेनि उनाव एम्फौआ एम्फौआ मोनबाथाय बेखौ माबानिफ्राय फिथोबनिफ्राय जिरनानै दिहुनन्नाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां ओमफ्राय बे बे एम्फौ खौ दिरुननानै जायो आरो बर'फ्रा माने आरो एम्फौ खौ जाबा नाथाय सिथर बेरनाय मान एलारजिफोर जानाय फोरा हामो होननानै फोथायो आरो बेयाव गोबां प्रटिनबो मोननो हानाय मोननो हायो होननानै बुङो आरो
औ औ आरो जानोबो बिराद गोथाव ना?
औ औ गोथाव नोंथां गोथाव नोंथाङाबो जायोना एमफौ?
औ जायो बिराद गोथाव मोनो आं।
औ औ गोथाव मोनो आंबो माने बर'नि मोनसे माबा दोरोङारि जानाया बेनो होनजाबायना बेबो दोरोङारि मोनसे जानाय। गोथाव मोनो आंबो बेनिफ्राय नोंथां
बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनाव आं सोंथि सोंबावनो नागिरदों
औ दे सोंनो हागोन दे
नोंथाङा जि दानो रोंगौ नामा?
जिखौथ' आं दानो रोङाहाय।
अ अ
जिखौथ' दाफेरनाय जायाखै माने ओरैनो आइआ दानाय समाव ओरैनो माने गामसाफोर दानाय समाव ओरैनो खेनसे खेननै दाफेरदों आरो खिन्थु आं इदि गाव सोंनानै गावनो हारसिं दानाय बिदि रोङा आरो माने खिथाना होबा दानो रोङो ओरैनो बिद'न दख'नाफोर गामसाफोर ओरैनो आगर गैयिफोरखौ आरो
औ औ ओमफ्रा ओमफ्राय नोंथाङा मा मा ओम गाननाय जोमनायखौ मोजां मोनो?
आंथ' बर' जाहैबाय नालाय बर'नि हो हो नोंथां मा होनदोंमोन नोंथां मा बुंदोंमोन नोंथां?
अ नोंथाङा अ अ खोनादों
मा बुंनायमोन नोंथाङा?
नोंथाङा आंनो माबा सोंथिनि फिननाय होनो हागोन नामा?
औ दे सोंनाय मामोन?
ओ नोंथाङा मा मा आगरफोरखौ मोनथिगौ जेनेबा बर'नि आगर दोरोङारि आगर? आगर फोरखौ
अ बर'नि आगर होनबाथ' जोङो ओरै ओ बैग्रि बिबार दिंखिया बिलाइ फारौ मेगन। थाइगिर बिबार बेनिफ्राय बेफोरबादिखौ मोन बियो ओमफ्राय हाजो आगर बेबोथ' गोजाम आगर आरो आथिखालावथ' गोबां गोदान गोदान आगरफोरबो एरनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै जुमखा फोर जबा बिबारफोर बेफोरबादिबो एरलाबायनायखौ नुयो आरो आथिखालाव गोदान हिसाबै उम ओमफ्राय नोंथां
नोंथांङा मा आगरखौ सा बांसिन मोजां मोनो
आंथ' बिदि आगर मोजां मोननाय मोजां मोननाय होनोब्ला गासैखौबो मोजाङानो मोनो दे माने बर'नि माने मोनसे दोरोङारि गाननाय नालाय माने आं गासैखौबो गाननानैनो मोजां मोनो आंना बेखौ मोजां मोननाय बेखौ गाज्रि मोननाय बिदि गैया आरो
औ औ औ
औ नोंथां ओमफ्राय
अ ओमफ्राय नोंथांङा मा मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो दोरोङारि ओंख्रि जेनबा जेनेबा।
दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' आंङो बिदिनो अनला मेवाय दाउ सबायजों साम' सबायजों दाउ नारजि बेनिफ्राय लाफा लाफा खारै नाफाम बेफोरखौ गोथाव माने बर'नि ओंख्रिफोरखौनो गोथाव मोनो होनजायो आरो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौनो
अ अ ओमफ्राय नोंथांङा नाफामखौ बानायनो रोंगौ नामा
नाफामखौथ' आं बिदि बानायफेराखै बानायफेरनाया थेवब्लाबो आं मिथिगौ माने आइ बानायनायखौनो माने न'आव बानायनायखौनो नायबाय थायो नालाय आंङो ओमफ्राय मिथिगौ आरो मा माने आं हारसिं बानायफेराखैबो प्रेकटिकेलि आं बानायफेराखै नोंगौ होमबाबो आं मिथियो आरो
अ देलाय नोंथां एसे फोरमायना होलाय नों मिथि
औ जागोन नोंथां ओ जागोन नोंथां माने नाफाम देनो थाखायथ' जोंनो गिबियाव नाखौ नांगौ। जायो नालाय
ना नांगोरगौ जायो नाखौथ' माने बर'फ्रा बांसिन गामि जायगायावनो थायो नालाय गामियावनो दैसाफ्राव दुब्लिफ्राव गुरनानै लाबोयो लाबोनानै बे नाखौ फोरानना दोननाय जायो नाखौ फोरानना दोननानै नाया रानबाथाय बेखौ नाफाम देयो आरो नाफाम देनायाव जोंनो नांगौ बिदि थास' ओ बै थास'आ थास'नि गांखं बेखौ होनाय जा जायो बिनिफ्राय
आं नुनाया र' थास' गांखंखौल' होनाय नुदों खोमा आंङो ओमफ्राय खायसे खायसेथ' खुमब्राबो होयो। होयो ओमफ्राय थास'
औ।
थालिर बिलाइफोरबो होयो खोमा दांहाय खायसे फ्रा आं बारा मिथिया आरो आं माने आं नुनाया माने थास' बे थास'आ थास' गोसोम देन्थाया बेजों नाजोंखौल' माने ना गोरानजों देनानै दोननायखौल' नुदों दों आरो ओमफ्रायो नाफामखौ देखांनानै औवानि हासुङाव सोनानै दोनो आरो औवानि हासुङाव सोनानै बेखौहाय मोजाङै जिगाबफोरजों- जिगाबजों होथेनानै बा प्लास्टिक फोरजों होथेनानै, सायावहाय हा लिरनानै दोनो आरो ओमफ्राय बेखौ बिदिनो मास मोनसे, मास मोननैफोरनि उनाव जानाय जायो माने बेखौ बर'फ्रा थिनानै जाग्रा मोनसे आदार होननानै बुङो आरो। बर'फोरनि मोनसे थिनानै जाग्रा आरो इयो बिदिनो बानायनाय जायो नामा ओंखामखौ जानांगौ बेलेग जायगायाव एसे आलादा रोखोमैबो बानायो माने आं नुनायखौ आं बुंबाय आरो आंथ बानायनोबो रोङा जाहैबाय नालाय ओमफाय नोंथाङा
अ आंबो बिदिनो बानायफेराखै बेखायनो नोंथांनाव मोन्थिनो लुबैना सोंबाय
औ औ माने बेलेग बेलेग जायोना माने जायगा लायै जायगाबो
औ ओमफाय नोंथाङा गोथाव मोनो ना नाफाम जानो
गोथाव मोनो नोंथां मानो मोना जानो बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा इबो मानो गोथाव मोना जा गासिखौबो बर'नि दोरोङारि जाग्राफोरखौनो मोजां मोनो होनजायो।
औ औ ओमफाय नोंथाङा आरो मा मा ओंख्रि संनो रोंबावगौ
ओंख्रिखौथ' आं गासिखौबो संनो रोंगौ दे अनला स बाइ साम' माने गासिखौबो संनो रोङोआनो होनजायो। मानोना गामियावनो थाना देरनाय जाहैबाय नालाय ओन्दैनिफ्रायनो संनांगौबो जायो
औ
ओमफ्राय नोंथां
ओमफाय नोंथाङा औ मोजां नोंथां दे होमबा नोंथां दोनथ'सै ना
औ औ जागोन दे नोंथां दे औ औ